औ औ नोंथां खोनादों खोनादों
औ औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबैयै जाहोनानो जाहैबाय ओ आं नोंथांजों ओ बर'फोरा बोरैहाय दाउ अमा फिसिनानै जोंङो ओ जिउ खुंबोदों आरो जोंनो थाखाय दाउ अमा फिसिनाय मानो गोनां बेफोरनि सायाव जों सावरायनो नागिरदों आरो बोरैहाय जों रां खामायनो हायो। बेनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथा।
औ हागोन नोंथां हागोन सावरायजागोन।
उमह जों दाउ अमा होननानै बुंङोब्ला जों बर' न'खराव जोंङो मोन फ्रोमबो न'खरावनो जोंङो नुनो मोनो नंङा होमबा गोदो जों बर' फ्रा दाउ अमा फिसिनानैनो बिदिनो ग्रें ग्रें संसार जाबोदोंमोन। आथिखालावबो जों बर'फोरा बिदिनो दाउ अमा फिसिनानै संसार जाबोनायखौ जों दिनैसिमबो नुयो। आरो नोंथां नंङा होमबा जोंनि बे दाउ दाउ अमा फिसिनाया जोंनि बे मोनसे ओ न'खरनि बेयो माने रां आरजिनाय मोनसे बेबो मोनसे मोनसे माने खान्थि नंङा होमबा। जों बर'फोरा गोदो जोंङो साख्रि बाख्रिबो मोनामोन जेरै फरायनाय गैया जों सोलोंथाइ बिथिंङाव जोबोर गाहायमोन। आरो बै समाव साख्रि नांग होगोन होनोमबाबो जों बर'फोरा साख्रिखौ जोंङो मोननो हायामोन नंङा होमबा नोंथां। थिग बेखायनो जोंनि बर' फोरा जोंङो ओ साख्रि मावालासेनो जोंङो आबाद जों लोगोसे जोंङो दाउ अमा बोरमा फिसिनानै जोंङो रां खाम खामायोमोन मानोना जोंङो मानसिया जिउआव रांखौ जोंनि थाखाय गोनां जायो नंङा होमबा नोंथां? बेखायनो जोंङो ओ गोबां साख्रि गैयाबाबो साख्रिनि सायाव भर'सा खालामालासेनो गोदोनि मानसिफोराबो बिदि फिसिनानै जोंङो ओ गोबां रां गाव गावनि संसार जानायाव जुदि रां आरजिबोनायखौ जों नुदों आरो नोंथां। आथिखालावबो जोंनि ओ बर'फोरा बिदिनो दाउ अमा फिसिनाया दायोबो सोलियो आरो जोंङो गोबां गोबां खामानिखौ जों बिदिनो मावनो हायो जेरै दाउ अमा फिसिनायाव एफाग्राब जोंनो रां खरसा जाया आरो बुंनो थांङोब्ला। मानोना नोंङो अमा फिनायखौनो नों हमनानै ला जों गोदो अमाखौ जोंङो औ गुन्दि आदार होनानै फियोमोन थिग बिदिनो जोंङो दायो ओ थास' बिथ' बा थास'फोरनि बिजौफोरखौ बा थास'खौ जोंङो हानानै रुनानै अमानो जोंङो फेदेरनाय जायो आरो नंङा होमबा नोंथां आरो आरो बिदि बिदिनो जोंङो अमा अमाखौ जोंङो गुन्दि जोंनो फेदेरनाय जायो। नाथाय आथिखालाव जों गोबां ओ दानाफोर सफैबाय जायखौ जोङो अमानो दाना होनाय जायो। आरो बेफोरखौ होयोब्ला थाब देरो लोगोसे फैसाबो खरसा जायो आरो। नाथाय जोंनि गोदोनि आदबजों फिसियोब्ला खरसायाबो एसेबां एफाग्राब जायामोन आरो। नाथाय दानिया खरसाबो जायो आरो रांखौबो जों बारा मोनो। गोदोथ' जोङो अमा बेदरखौ जोङो दुइस' थाखा देरस' थाखायाव मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो ब्रैजौ बाजि ब्रैजौ जाबाय नङा होमबा? राङाबो बांबाय थिग बिदिनो जोंनि बे माल बुस्थुफोरनि दामाबो एसे बांबोनो हमबाय आरो। बेखायनो जोङो दिनै अमा फिसिनानै जोङो रां खामायनोबो हायो आरो गोबां मानसिया दिनै अमाखौ गाव मासे मानै फियो नाथाय गोबाङानो बिदि फार्म सिस्टेमाव फियो आरो। नोंङो फार्म सिस्टेमाव फिसिनोब्ला नोंङो गोबां आखायाव रां थानांगोन अब्लासो नों फिसिनो हागोन जुदि मासे मानैनि थाखायबोला नोङो फिसिनो हायो आरो न'आवनो।
औ।
अब्ला नोंथांमोननि साइदावहाय बै दाउ फार्म अमा फार्म फोरखौ जों नोंथांमोननिथिं बोरैहाय फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायना
औ। जोङो गोबां जोंनि ओ ओनसोल एबा न'खरफोराव बा बर' न'खरफोराव गाहायै जों बेफोरबायदि दाउ, अमा, बोरमा, मोसौ, हांसो बेफोरबायदि फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो। मानोना बैफोरबायदि ओ फिसिनानैनो आरो माखासे समाव जोङो रां आरजिनानै गावनि न'खरखौ खुंनाय एबा ओ आंखाल सुफुंनायखौ जोङो नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जोङो माखासे समाव बे न'खरनि आइजोफोरानो बेफोरनि ओ आल हमनाय बा जोथोन लानाय बा माबायदि मा समाव जोङो फिसिनांगौ माबायदि माज मा आदार जाहोनांगौ जोङो माबायदि जोथोन लानांगौ गोरलै समाव बेफोरबायदि खान्थिखौ बिसोरो मोजाङै रोंगौ ओ बे हिसाबैनो बिसोरो गोबां बेफोरबायदि जिब जुनार एबा दाउ फोर दाउमा दाउसाफोरखौ बिसोरो फिसियो।
द
बेबायदिनो जोङो अमाखौ नोंथाङा बुंबाय बेफोर ओ माखासे आदार फोर होयो होननानै बेफोरबायदिनो जोङो आदार होनानै फिसियो लोगोसे जोङो बे अमाखौ ओ मोननै रोखोमै फिसियो जोङो। जेरै जोङो बुन्दा आरो बुन्दि मोननो हायो। बे बुन्दा फिसियोब्ला जोङो गोबां मुलाम्फाखौ जानो ओ माने हाया। बेखायनो माखासे समाव ओ गोबां न'खरफोरानो ओ बुन्दि अमा फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो मानोना जोङो बै बुन्दि अमाखौ फिसा आजाय होयोब्ला गोबां मुलाम मुलाम्फा मोननो हायो। जुदि जोंनो बे बुनि अमाखौ फिसियोब्ला जोङो बोसोराव खननै बेनिफ्राय फिसा मोननो हायो अब्लानिया जोङो खनसे ओ खनसे मोन फिसा मोनगासेयाव जोङो जुदि जिथा जुदि मोनोब्ला जों बेयावनो जोङो मासेयावहा थाम रोजा बा जोङो नैरोजा मोनोब्लाबो जोङो जोङो नैजि रोजा बा थामजि रोजाखौ जोङो मोननो हायो दा बेबायदि जोङो माने गोबां रांखौ एबा मुलाम्फा जों मोननो हायो नाथाय जोङो बुन्दा अमा जुदि मासे फिसियोब्ला नाथाय बेखौ जोङो ओ गु दान दाइन दान एबा जोङो जि दानालासे फिसिनानै सो जोङो बेखौ थोंजोङैनो दडाइरेक्ट फानहरनांगौ जायो बेबायदि फानहोब्ला जोङो बांद्राय मुलाम्फा मोना मानो मानोना बेसेबां जों ओ गु बा जि दानफोराव जोङो बांसिन माने नै जिबा बा नैजि रोजा बेबायदि मोननाय जाहोयो आरो बेबायदि समावहा बेनिखायनो बेबायदि माने बुन्दि अमाखौ फिसिनानै बांसिन रां आ रजिनायखौ जोङो मोननो हायो आरो थिग बेबायदिनो जोङो आरो दाउ हांसोफोरखौबो मानोना दाव हांसोआथ' जोंनि न'खराव थाखआनो जों बेखौ फिसिखायो आरो बेखौ जोङो गोबांद्राय माने एसे एनै फियोब्ला जोङो बांद्राय जोथोन लानो नांखाया माने गावनो हगारना होब्लानो बियो गावनि न'नि बारि बागानफोराव हाबनानै जानानैनो बांसिन थायो आरो हांसोफोरा खाथियाव दैमा दैसा जोंनि न'खरफोराव बा जोंनि गामि बर' गामिफोरावस' बेबायदि दैमा दैसा फिसा बिला थाखायो बैफोर दैमा दैसाफ्राव थांनानै आदार बायदिसिना नायगिरना जानानै बिसोरो माने गोबां बिसोरनो आदार होनांगौ जाया बेबायदिनो बिसोर देरो बिसोरनो सम समल' खनसेबा खननै जोङो सानावहाय होनांगौ आरो बेबायदि जायो।
नांगौ नोंथां।
बेबायदि जोङो फिसिनानैनो जों माने आ गोबां न'खर सालायनो बा न'खर खुंनो थाखाय जोङो रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां। जोंनि ओनसोलावबो नोंथां बिदिनो गोबां मानसिया दिनै दाउ फार्मखौ खालामनायखौ नुदों नोंथां गभमेन्टआ बिदिनो दाउ फार्म खालामनायनि थाखाय बिदिनो दानाजों लोगोसे दाउ फार्म दाउ फिसाफोरखौ हरो नङा होमबा बिनिफ्राय नोंङो गभमेन्टनो फिना हरनो नांगोन नोंङो मासे मासे दाउ फिसिनानै हरनो हाबा नोंहा थामजि रां ब्रैजि र ब्रैजि रां बिदि मोनो आरो बोरैहाय मोनो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा फिना हरनायनि बिनिमयआव किल'सेयाव खमैबो नोङो जिबानिफ्राय जिदाइनसिम बियो मोनो आरो से किल'खौ अब्ला मासे दाउआ जुदि थाम किल' बा ब्रै किल' जायोब्ला नोङो बिसिनिल' लाब आरो नोंथां बिदिनो हाजारसे पन्द्रस' बिदिनो गभमेन्टनिफ्राय थांगोन दानाबो थांगोन नों जास्ट दाउखौ फिसिनानै फेदेरनानै हरनांगौ आरो गभमेन्टआ गभमेन्टआ गावसोरनो लांफैगोन। नों बेखौ जेरावबो फानहैनो गोनां गैया गभमेन्टआ गावसोरनो गारिजों लांनानै बिदिनो साप्लाइ होगोन आरो बे जोंनि मोनसे एसे मोजां आरो जाय बिथांमोना दिनै बिदि खालामना जादों बिथांमोना खमैनो सब माहायाव माने दान मोनसेयाव बि सोरो थामजिबा रोजा ब्रैजि रोजा रां खामायनानै दिनै न'खर संसार खुंनायखौ जों नुदों आरो।
औ।
बिदिनो ओ जोंनि ओनसोलाव आरो बोरमाखौबो बिदिनो जायफ्रा साफा सानै बोरमाखौबो जोंनि ओनसोलाव फिनायखौ नुदों आरो जोंनि ओन सोलावहाय नांगौ रोखोमनि जोङो ओ बिलो गैया जेरै गांसो खम मोनो लोगोसे बिफां लाइफांबो हाजो ओनसोलबो नङा। जायनि थाखाय जोङो गोबां बोरमा फार्म ओ मोसौ फार्म फिनो होनबाबो जोंनि साइदआवहाय एसे उसुबिदा आरो नोंथां। जायनि थाखाय खम मानसिया मोसौफोरनि बोरमाफोरनि फार्म बनायो आरो गाव न'आव बिदिनो दसथा पन्द्र'थाखौ जों फिनो हायो नाथाय एकस'था दुइस'था बिदि फार्म हिसाबाव फोनो हाया आरो नोंथां।
औ।
औ अब्ला नों नोथांमोननि साइदावहाय बिदि ओ बोरमा फार्म मानिया अमा फार्म दाउ फार्म बिदि दोङो ना?
औ नोंथां ओ जोङो नुनो मोनो नफा नङै आथिखालाव जोङो बेफोरबायदि मावनायखौ। नुनो मोनदोंसै मानोना माखासे बिगियान बिगियानारि आदबफोरखौ माने सोलोंनानै फैनानै बेफोरबायदि हाबा मावफैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो।
औ
गोबांफोरानो बेबायदि ओ बोरमानि फार्म जेरै बाजि जौसेथा बा जौसे बाजि माने जौसेनिख्रुइबो बांसिन माफोरखौ लानानै बिसोरो माने ओ फिसिगासिनो एबा बिसोरो फार्म बानायनानै बेबायदि बोरमाफोरनि आबाद मावगासिनो आरो। ओ लोगोसे आरो दाउ दाउफोरखौबो जोङो माने बिराद नुयोसै आरो आथिखालाव जोङो। बे ओ जायखौ जोङो ब्रयलार दाउ नङा जोङो बे लकेल दाउखौनो माखासे रोखोमनि आदार आथिखालाव माने आलदा आलदा रोखोमनि जोङो बे नुनो मोनो मोननो हायो। बैफोर दाउफोरखौ लाबोनानै गोरलै गोरलैखौ जोंङो फिसा फिसायावनो गोरलै ओंखारहांनायखौ लाबोनानै बेफोरबायदि माखासे ओ फार्म बानायनानै फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनोसै आरो बेबायदिनो गोबां मानसिफ्रा ओ रांखान्थिनि बेलायावबो जौगानो हादों एबा ओ
बेबायदिनो रां खामायनानै गावनि जिउखौ खुंलांनो गोरलै जादों आरो नोंथां औ। अ नोंथां होमबा जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नोंथां।
औ।
दे होमबा नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों।